औ खोनादोंना नोंथां? औ खुलुमबाय नोंथां। औ दा आं नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय नोंथांजों आं फंसे ओ खोथासो सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला ओ जोंनि जे बर'नि माखासे ओ ए बर' हारिनि सासे रायजो जानाय एबा नेमखान्थिफोर बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला फोरमायदो
औ ओ बर'फ्रा जाबाय ओ गावनि गोख्रों समाजारि ओ राव थुनलाइ दोहोरोम आरो गेरेमसा हारिमुआव थानाय मोनसे माहारि। ओ से सोनाब बंग'आव बर'फोरनि गुवार रायजो दंङमोन। ओ बर'फोरा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारनानै थानाय नुनो मोनो। ओ सोलोंथाइ ओ धोरोम खान्थि राव थुनलाइ आरो हारिमु आरिमु हारिमु बिथिंङाव बर' फोरा जोबोर जौगानाय ओ आरो गोगोम सार उम बर'फोरखौ गावनि आसार खान्थि फालिनायाव थोजासे गोनांथि होनाय नुनो मोनो उम गावनि माहारि ओ माहारिनि थामोनथानि थाखाय बिसोरखौ ओ दासान्दि सिगांनिख्रुइ बांसिन सांग्रां जाना खामानि मावनाय नुनो मोनो। ओ बर'फोरा गावनि गोख्रों राव दंङ। ओ बे रावा भारत संबिजिराव ओ गनायजादा गनायजानाय राव। ओ बर'फोरा गोजौ मान थाखोनि आरो गोनोखोयारि सोदोब बाख्रि दंङ। बर' रावखौ आसामनि रायजोआरि राव महरै गनायथि होयो।
औ
ओ बर'फोरनि ओ गोजाम धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम। ओ बाथौ ओ बोराया बरफोरनि देरसिन ओ मोदाय बर'फोरा ओ हा दै बार अर अख्रां बे मोनबा ओ गोथौ खान्थिनि सोरजिगिरिखौ इसोर महरै मानिना लायो। ओ बिखौनो बाथौ होनना बुंनाय जायो ओ ओ खेराइाया बर'फोरनि धोरोमारि फोरबो। ओ समाजनि बयनिबो
गाहायनि थाखाय दौदिनि आरो दौरिनि मद'दाव खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो। ओ बर' आइजो एबा हिन्जावसाफोरा ओ सि जोम दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा। ओ बर'फोरा समाजाव मोनफ्रोमबो नखराव ओ खमैबो जरासे हिसानसालि नुनो मोनो। ओ बर' आइजोफोरा दख'ना ओम आरनाइ रेगे रेगां फालि ओ सादबियारि दायो। बि आरो ओ बर' आइजोफोरा सि जोमफोराव एरखांनाय आगरफोरा जाबाय जेरै ओ दाउथु आगर फारौ मेगन मुफुर आफा ओ दावराइ मोख्रेब थाइगिर बिबार ओ हाजो आ गरानि बेफोरबायदि आरो ओ आरनाइखौ बर'फोरा मान बावनाय आरो सिबिनायनि नेरसोन महरै बाहायो। ओ बर'फोरा गावनि आंगो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय आरो दामग्रा देग्रा ओ दामजु दङ। ओं गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव थानाय मोसानाय रो दामनाय दामनाय देनाय ओ मेथाइ ओ गथ' बुरखायनाय मेथाइ बखालि मेथाइ बेफोर ओ बेफोर जाबाय खुगा मेथाइ ओ गोदान मेथाइफोरा जाबाय दासान्दि गोदान देंखोजों रोजाबनाय मेथाइ फावथिना ओ सावथुननि मेथाइफोर बर' मोसानाय मोननै जेरैहाय खेराइ ओ खेराइ मोसानाय बैसागु मोसानाय हाबा जेब्ला
ए
जेब्लानि मोसानायफोरा ओ गोजाम बर' मोसानाय जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय ओम दावस्रि देलाय मोसानायफोरा खेराइनि आदबै दाजानाय सुबुं ओ मोसानायब्लाबो गोदान मोसानायनि खान्थिजों दाजानाय
अ बागरुम बा आरो बारदै सिख्ला मोसानाया भारत हादरावल' नङा दुलाराय ओ बुहुमावनो गोसारनाय मोनसे ओ बर' हारिमायारि मोसानाय ओ बर'फोरा गाहाय दामग्रा देग्रा ओ दाम जुआ जाबाय ओ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरो गंगोना आरो बर'फोरनि खामानिफोरा जाबाय माइ गायनाय हिसान हिसान सोंनाय ओ जों जि दानाय गय सावनाय ना गुरनाय बेफोरबायदि बायदि बायदि आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनायसाय
अ जागोन दे नोंथां
अ
जोंनि बर'फोरनि माखासे नेमखान्थि एबा हुदाफोर बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां दं जेरै जोंहा गावनिनो बर' हारिनि
जे जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय बेनिफ्राय माखासे गाननाय जोमनाय बेनिफ्राय नेम मोनसे फोरबो फालिनाय बेफोरबायदि गासैखौबो लानानै मोनसे जोंनि बर' हारिया मोनसे सिनायथि आरो
औ
दा बेबायदिनो जोंहा माखासे जे फोरबो दं जेरै बैसागु फोरबो बेनिफ्राय कार्तिक फोरबो बेबायदिनो जोंहा गोबां फोरबो दं बेनिफ्राय फुजा होनाय बायदि खेराइफोर बेफोरबायदिखौ जों फालिनाय जायो आरो जोंहा बैसागु फोरबो होनोब्ला जोंहा बोसोराव खेबसे रंजानाय होनो जायखौ जोङो गावजों गावनो एना एनि गैयालासे गाजा गोमजायै जोंनि बर' हारिनि माखासे गाननाय जोमनायखौ जोङो गाननानै एबा बेनिफ्राय जे जोंनि दोरोङारि जे दामग्रा दामजु बैफोरखौ जोङ लानानै रंजायो बाजायो
अ
गावजों गाव जे अनलायनाय बेनिफ्राय बोर लालायनाय बेदिनो आबै आबौमोननिफ्राय जोङो खुलुमनाय ब लानाय बैसो आबै आबौमोनाबो जोंनो बोर होनाय बेबायदिनो जोङो बे बैसागु फोरबोआव जों बेबायदि फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि जे माखासे खुंबोबाय थानाय बोसोरै जाबोबाय थानाय फोरबोफोर बेखौबो जों खुंबोयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे फुजाफोर दं
औ
जेरै जोंहा खेराइ फोरबो होनो बेबो फोरबो जेराव जोङो बेहाय बोसोराव खेबसे गामिफोराव जों गामि दसेयैनो बेखौ जयै खुंनाय जायो आरो खायफा न'आवबो हारसिङै खुंनाय जायो बे खेराइखौ जेराव खाम सिफुं जथा दामनानै बेहाय दौदिनि लानानै बेहाय बे खेराइखौ फालिनाय जायो आरो। बे बायदिनो जोंहा आरो माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायबो दं। जेरै- जोंहा बर' हिसाबै जों जायो जेरै अनला दाउ अनला मेवाइ, बिनिफ्राय सबाय साम', नारजि अमा, नाफाम, बेनि अनगायैबो जोङो गोबां लाइ, लाफा, फाथो, बे बायदिनो जों गोबां
जानाय जायो आरो। जों बैफोर मैगंखौ जोङो न'आवनो आबाद मावनानैबो जों जानो हायो। जेरै- लाइ, लाफा, आलु, फान्थाव, कफि, खुमब्रा, फथल, लाव बैफोरखौ जों न'आवनो आबाद मावनानै जानो हायो आरो। दा बे बायदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे ओ नेमखान्थि एबा रायजो जानाय
औ।
बे बायदिनो जों गामि ओनसोलाव ओ सोलियो आरो बे बायदिनो
औ।
दा नोंथाङाबाथ' गोबाङानो बुंलांखाबाय जे
अ।
जोंनि बे बर' गामिफोराव जे ज' ज' दैयाव ना गुरहैनाय गावजों गाव ओ जानाय लोंनाय समाव ओ सोरनाबा माबाफोर ओ जेनेबा खम जायोब्ला जों गुबुनाव बिथ'नाय लायनाय। बे बायदिया जोंनि गामि ओनसोलफोराव सोलियो आरो। दा बे बायदिनो जोंहा रंजानाय बाजानाय फोरबो बा माखासे फुजाफोर बैफोरखौ लानानैनो जोंनि जे हारिनि माखासे नेमखान्थि बेफोरखौ जों लाबोनानै जोंनि
हारिया थांनानै दं आरो। जे दामनाय-देनाय, गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय, बैफोर गासैबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि नेरसोन आरो दा बेफोरखौनो जोङो ओ बोसोरे जोङो बेखौ फालिलांबाय थानांगोन। जे जोंनि गाननाय-जोमनाय दोरोङारि जानाय-लोंनाय, बेनिफ्राय माखासे फोरबो जों बेखौनो जे बावालासेनो जों बोसोरै फालिलांबाय थायो। थायो। बेखौ आं खावलायबाय आरो दा जोंहा समनि गेजेरजों दा लासै लासै जे आबाद मावनाय बेनिफ्राय माखासे नेमखान्थि फालिनाय बेफोरबायदिया लासै लासै गोमालांनोसो हमदों आरो। मानो होननानै बुंङोब्ला दा समाज बिजोंनि गेजेरजों माखासे नेमखान्थिफोरा गोमालांजोब्बाय आरो ओ दा बेबायदिनो माखासे जोंङो आबाद मावनाय बुंङोब्ला जों गोदो गोदाय मोसौजों बांसिन एवनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा जोंनि गेजेराव
ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा बिनि थाखाय जोंनि ओ हारिमु एबा माखासे नेमखान्थिफोर बियो लासै लासै एसे खमायबोबाय आरो दा बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समाबो जाबायानो बिदिब्ला नोंथां जों बेयावनो दोनथ'लायसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जों उननि समाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां। दे गोजोन्थों दा औ दे।